हेल' खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां।
दे होमबा नोंथां। दिनै जों एसे आबहावानि सायावसो सावरायनोसै। दा जोंनि आबहावाया माबोरै गाज्रि बा मोजां मा माबोरै सोलिगासिनो दं दायो आबहावाया बेनि सायाव एसे सावरायनोसै। नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ नोंथां। आबहावा आबहावा आबहावा होनोब्ला जोङो मा मा बायदि एबा सोलिबाय दं दायो आबहावाया बेखौ बुंनो थाङोब्ला बेनि सिगां
हेल'।
आबहावाया माबोरै आबहावाया सावरायनि हेल' नोंथां खोनादोंना हेल'।
खोनादों नोंथां खोनादों औ। हेल'।
आबहावा होनोब्ला जोङो जेखिनि बिफां लाइफां दङ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादों।
बुहुम खोनादों नोंथां खोनादों बुहुमाव जाखिनि बिफां-लाइफां दङ। एबा दैमा-दैसा जा जोंनि जिउ गोनां जिउ गैयि बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे आबहावाखौ थाजिमै लाखिनो हायो।
औ।
आरो आबहावाखौ जोङो मोजां थासारिसिम लाबोनोब्ला जोङो गिबियावनो बिफां लाइफां दाननायखौ खमायनांगोन।
औ
जिब जुनार फुथारनायखौ जोङो खमायनांगोन।
औ
आरो जेब्ला जों दुब्लियाव माइ आबाद मावो बे आबादावहाय जोङो गोबां रोखोमै रासायनारिक एबा बिगियानारि आयदाजों बानायनाय
औ
जा मुलि बेफोर बाहायनायखौ खमायनांगोन।
औ
आबहावा जोंहा आबहावाया दा गुबुंले जानायनि थाखायनो जोंहा बे सानफ्रोमबोनि जा सोलिबाय थानाय
औ
दिन एबा समफोरा जोबोद गुबुंले जालांदों मानो होनोब्ला बिनि गु सानफा एफा गरमनि दुंनाय बेफोरो बांगासिनो आरो अखा हानायफोरा जोबोद खमिगासिनो दङ जोंनिथिं।
औ औ
आबाद मावग्राफोरा बेफोर जेंनाखौ दुखु मोनदों आरो बेफोरखौ दुखु मोननायनि जाहोनावनो आबादारिफोरा राहा लानो सानदों। आरो नोंथांमोननिथिं आबहावा थासारिया माबोरै सोलिगासिनो दङ दायो?
औ ओ आबहावा होनोब्लाथ' नोंथां जा बुहुमनि जा गासिबो दंफां लाइफां जिब जुनार दैमा दैसा नङा होमबा नोंथां? दा आब आबहावाया जोंनिथिंथ' दायो बर्थमान मोजाङानो दङ। बांद्रायबो गाज्रि नङा नाथाय आथिखालाव माखासे जेंनानि मोगा मोगि जानांदों आबहावाया गोबां रोखोमै गेब्रेंबोनो हमदों। दा गाहायै बुंनो थाङोब्ला आबहावाया गोबां रोखोमै गेब्रेंदों जेरै दै गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय बेफोर आरो। दा ओमफ्राय सुबुं अनजिमा बां सुबुं अनजिमा बांनायानो दंफां लाइफां जिब जुनार गासैखौबो बुथारदों एबा दंफां लाइफांखौ दानफायदों। जायनि जाहोनाव जोंनि जा जा दुंथाइ बांनाय बा बे सानफा एफा जायनि जाहोनाव जोंनि जा बुहुमाव गोरान रान स्राव बांद्राय दुंनाय दुंथाइ बांनाय बेफोरो लासै लासै उर बर आवदों आरो आवनानै जेरैहाय
हेलौ नोंथां
लासैनो बोहिबोन हमदों